खोनाबाय।
औ उम मा खालामबाय दं?
नै ओरैनोसो दङ बाराव
अ
खोनाफैयाखैथ' आङो नै दावरावखौ
अ उम बै नै गोजानाव हालौवदो टेकथर हालौदों बेखौनो दावराव खोनादो नामा सानदोंमोन आं
खोनाफैयाखै।
अ उम उम मा खालामदों दालाय?
ओरैनो दं आङो
उम
नोंआलाय मा खालामदों?
आंबो दं ओरैनो
ए जाखांबाय?
जानाया दा सानसुफुनि जानाय जाथ'वाखै।
दे
दहय फुङाव एसे जादोंमोन। दा खनसे जाबावनोसै। दै सानस्रिाव माबासोमोन थास'आयथें ओमफाय खंखिलर फाजा
ए
दा सानसुफुनिखौ मोनजाथ'वाखै जाथ'नाय जायाखै दा जाबासो मिथिसिगोन मा ओंख्रि।
इ जोंनाबो जाथ'वाखै दालिसो जोंनाबो।
ए उम ओमफाय जाथ'आ दानो।
जाहा दानो जाथ'नाय नङा।
ए ओरैनो
माखासे गैजोबा मानसि
अ बेसेबांसो टाइमाव जानाय जायो सानजुफुआव
ओ से थामजि बिदि मालाबा से बिदियाव जायो।
अ अम
नोंसिनालाय
फोरावबो माबा एखनबा आं जानाया इदिनो ओ नै नै बाजि थामजि रिंगा इदिसोआव जानाय जायो एखनबा आरो ओ जिनै थामजि मिनिट रिंगासोआव माबानाय जायो जानाय जायो।
औ जोंनाबो बिदिनो मालाबा थाब जायो मालाबा थाब जाया ओं दिनै साबैसो रायलायखो?
आंङो आंङो लोगोफोर सासे सानै सानै रायलायनाय जाबाय।
आंजों साथाम जासिगोन
औ नोंजों साथाम जासिगोन। सासे हरनायखौ आं माबादोंसो आं हमदोंसो
ए
आं दाया आं दाइल खालामनानै हरनाया सानै जाबाय
बिदि माबा हमबाबो जायोना जायो होनदों माथो औ जायो होन्दों खनबैसे मोनखांखो नोंङो
आंनिया खननै खननै हाबनाय दङ
ए बेसे बेसे मोना
ए सिगां हाबनाया ब्रैजौ बाजिसो मोन। ओमफ्राय मैयासो हाबबावनाया नैजौ नैजौनि इसे बारा। गासै दजौसो जाबाय अ
ब्रै ना स्निजिथाम हाबदों आंना मैया
अ
नोंना एथ' इसि जादों ओमफ्राय आंना एथ' बुरजा जादों
अम आंनिया बिराट बाङाय खम मिथिया मानोथाय
नोंबोथ' बुरजा रायलायदोंमोनना।
औ रायलायदोंमोनथ'
मानोे बिदि जाखो बेबा ना माबाफोर गोरोन्थि जानायनि दानखो नामाखो बेबा
अम बुंनो हाला आं बेखौ माबाफोरसो गोरोन्थि मोनखोना माखो।
जादों
फासाआव ओ बे माबा
ओरैनो ओरैनो हर माबानानै हरनाय नायनाय खोमाना।
अम माने नोंनि मा होनो इखौ बेंक
अम
बेंक माबा खालामनायखौ उम बें-बेंकखौ जेनेबा नाय नायनाय आरोना बिसोरो
औ नंगौना नङा थांदोंना थाङाखै ओ
ओ ओ
दाथ' माबाल'सै ना दाइन दाइनसानल'सै
दाइनसान लसै ने? आं ओम आंथ' मोजां मोनथिबावा
नायदोंमोन आङो दहाय ओमफ्राय आंना सानब्रैजोंनो हाबनाय जादों बियो
एह उम उम
दाख्लै जिथामावमोन ओमफ्राय मैया जिस्नियाव जाबाय ओमफ्राय आरो एबार सानब्रैजोंनो फैगोन नामाथाय
अह उम
बिनिफ्राय गोदान जागोनदां ना बे जोबबा
मिथिया आङो जागोन ना मागोन थाय
सिगाङावथ' खिन्थादोंमोन ना गोदान जागोन होननानै
उम उम जागोन ना मागोनथाय जायखिजाया ए आं गोसोआव गैबावला मा मा होन्दोंमोनथाय?
साथाम साथाम जागोन होननानै माने सानैनि सानै रायज्लायबाथाय सासेया खोनासंग्रा ओमफ्राय बि बिसोर रायलायनाया बर' नोंमारगौना नोंमारा बेखौ खिन्थानांगौ होनलायदोंमोन।
अ जागोनदां आं जानो हागौ आं बावबाय ओमफ्राय गोबाव जानायखाय
दहायो दहाय देंखो देंखोनो हरदोंमोन बे हरग्रोबाय ओमफफ्राय जादों ओमफ्राय आं हरदोंमोन गैया खोनायानो लाथिख'सो जाबाय ओमफ्राय
ए उम
खननै जाबायदिनोै लाथिख'आनो
आंनाबो मैया जानायानो बिदि नोंजोंबो खनसे जाबाय ओमफ्राय सासेजोंबो जादों।
जिद'ल'मोन जिद'आव जिदाइन जाबाय बैयो रायज्लायनायनि देखायनाया
ए माबा बिदि बिदि जाबा बैखौ माबा साबमिट खालाम नाङा
जायानो डाइरेक्ट बेनो थाहैखायो बिदि साबमिट खालामनायनियानो मैयाबो मैयाबो बै सासेनिखौ बेयावनो सामिटखौ खालामथारनांदों आङो नङाबानो जाला बेनाथ' हरजाबावला आंनाव दहायनि निफ्रायनो नायदोंमोन गैया
साबाल' हायो खनबाल' हायो।
सासे मानसिजों
उम सासे मानसिजों खनबा
जोंना खनबा जासिगोन ना जाथ'नाय नङाथाय?
जानाय नङा खोमा जेनेबा नोंबो नोंबो खनबा हरनो हागोन ओमफ्राय आंबो खनबा हागोन आरो।
ए होमबा जिबार जागोन।
औ बिथिं ओमफाय बिनि सोमोन्दैसो एसे रायलायनो मोनगोन ना मोनाथाय आं एखौसो एसे माबा गोनो गोथो जाबाय
जायखिजाया बर'ल'सो जानांगौ जागोनदां
ओ जायखि जाया मुं माबानो
मम'खौनो मोना बिदि होननाय खोनादोंमोन आङो।
औ ओमफ्राय जायाबाबो बुंलाजोबो
ओम ओङा बैनि माबाखौ नैबे
रायलायनायनिखौ
औ रायलायनायखौ
ओ बेसेबां जाखो द' जादों दासो।
ओम द' मिनिद जाबाय। माबा मा मा खामानि मावखांखो फुङाव?
फुङाव सिखारबाय गथ'फोरखौ लेखा फोरोंबाय।
नों टिउसन लायोना?
औ फुङाव लायो औ औ
अ ओम साबैसेसो जायो?
गासै गुजन
ए
फुङाव खनसे लाबाय बेलासियाव बेलासियाव खननै लानाय जायो ज' लाबा दावराव दावसि जायो।
ओ नंगौथ'
रायलायो जानो गथ'फ्रा।
ओम ओम माबानि ना गुदि
गुदिनि ओमफ्राय गेजेरनिबो दङ।
अ ओम ओम मोजाङानो। गावहाबो रोंमोनथाय मोनो आरो गथ-गथ'फ्राबो गथ'फ्राबो एसे रोङो।
बेखार जायो एसे मोनो मोननायनि।
ओम दे, मोजां खामानिखौ मावदों।
दा नोंनालाय मा खालामो?
ओरैनो सरासनस्रा खामानिया आंना जेबो गैया। खामानि नागिरगासिनो दं माबाफोर बबावबा सुबिदा मोनोबा।
औ
ग्रोब हाबनानै थानाय आरो दा न'फ्राव न'फ्राव जि खामानि ओंखारो बेफोरखौ मावसाबो। बेनि अनगायै ओमफ्राय दा स्कुलाव गथ' लांलाय लाबोलाय खालामगासिनो आं दा। गारिजों, बिदि आरो।
स्लायस्लाय।
ओम।
अबावबा फोर हाबनोबो मोनलाबायाना बिदिखौ थाबनो
ओम बिराद गोब्राब बिराद गोब्राब थाखा फैसा आरजिनांगौआ दानि दिनाव
फरिखाफोर होबाबो माथो पास जानो जाया।
ओम पास जाबाबो‌ आरो अनेक खोथा थाबावयो बुंनानै फोजोबनो हाया। ओमफ्राय माबाफोर उनाव मावनायनि खामानि मावनायनि थांखिफोर दङ नामा?
दंनायाथ' दंमोन ओमफ्राय जायासै। साननायाथ' मोजां सानो
लासै लासै नाजाबाय थादो नाजानायखौल' गारनाङा सानसे समाव जाफुंबो हागौ।
आरो रांबो गैयाना माबाफोर नागिरबाबो रांबो नांगौ जायो। बिदियावनो थाबथालाय लाङो।
उम उम जायखिजाया होनबाबो नाजाबाय थादो सानसे समाव जाफुंनोबो हागौ साननायफ्रा।
नायनोसै मा जायो।
ओम। जिउनि राहा दानायाबो गोरलै नङा।
उम
जाय खस्थ जाय खस्थ' खालामनो हायो जाय ओ गोदान गोदान आदब खायदा बाहायनो हायो। बेसोरसो जाफुंसार जानो हायो जोंफ्राथ' आइदियाबो गैया खायदाबो गैया ओरैनो गोदोसोलाबायनानै ओम गोदोसोलाबायनानै दं जिउआनो।
गैया जोंनाबो फरायखांनायनि उनाव नै बोसोरनै बोसोरनैयानो जाबाय।
ओम ओम नोंना आबुं जाजोब्बाय ने माबाया मा होनो आरिमु जालिया आरिमु जालियाना मा होनोमोनलाय बि एखौ
मिथिया आङो
आरिमु जालिया होनो खोमा बि ए खौ। ओम साइन्सखौ मा होनोमोनथाय। बिग
फरायनोलाय लुबैबावदोंमोन ओमफ्राय गैला हाला।
ओ ओम ओम अ अ ओम
जासिगोनदां नै आं बै खाजोलगाव आवनो थाङो।
अ ए जाबायथ' र' दसे थाबावसै। नायो नायो नायो र' जिनै मिनिट जाहां आव आं दानगोन। नों हरफिननो ना मानो। रायजलायबावनो मानो होनादां जायो आं ओरैनो ओरैनोसो दंथ'यो दा ओ दा फ्रि टाइम मोनावनो रायजलायनानै लायोबा
एसे मोजां जागोन औ ओरैनो थास्लाय स्लाय रायज्लायबानो मोनोबालाय
औ औ दे होनबा आं लाखिथ'सै दे
औ दे
ओम